हेलौ - - औ खोनादों नोंथां,
ओं दायो होमबा जों सोलोंथाइनि बागै रालायसै नङा होमबा
औ जागोन,
बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बेखेवनानै होग्रोदो,
ओं सोलोंथाइया ओ सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर गोनांथार, बेयो गोबां रोखोमनि जायो जेनेबा बेयो फरायनाय ओ बायदिसिना खामानि मावनाय गुबुन गुबुन बिथिंनि सोलोंथाइ लानाय बे फोर बेवहायो गोग्लैजोबो सोलोंथाइयाव
औ
ओ दा सासे सुबुङा सोलोंथाइ मोननोब्ला बैफोर गासैबो आयदाखौहाय एफा एफायैब्लाबो सोलोंनानै लानो नांगोन आरो अब अब्लासो बियो सासे गोरों बा सोलोंथाइ गोनां महरै बियो ओ बुहुमावहाय सिनायथि मोनगोन।
औ
दा बे सुबुंङा न'आव ओ जोनोम जानायनि उनाव बिमा बिफानिफ्राय माखासे सोलोंथाइखौ लानो हायो जेरैहाय बियो रायज्लायनाय ओ आखल आखु दानाय
औ
आरो बायदि खामानि दामानि मावनाय उम बेफोरनि सोमोन्दै बियो न'खरावनो सोलोंथाइखौ लाग्रोनो हायो बेनि उनाव जेब्ला बियो ओ दायो जिहेथु इजुकेसन सोलोंथाइ फरायसालिफोराव फरायनानै लानो हानाय जा सोलोंथाइ दङ' बेखौ बैसो जायोब्ला एबा फरायसालियाव थांनो थांनो जानाय बैसो जेरैहाय ब्रै बा बोसोर जायोब्ला बियो ओ फरायसालिनि सोलोंथाइखौ लानो नांगौ। बेजों लोगो से बियो ओ मुलुगावहाय थांना थानायाव संसार जानायाव जा सोलोंथाइनि गोनांथि बेफोरखौ बियो लाफानाया गोनां। अब्लासो बियो बुहुमाव सासे गोरों एबा सासे सोद्रोम सुबुं महरैहाय ओ जोनोम मोनदों एबा थांनानै थानो हादों होननानै गनायजागोन। दा नोंथाङा सोलों थायनि बागै जिखुनु माबाफोर बुंनो हा सानगोन ना।
औ सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनना बुङोबा उम उम रोखोमनि दं नङा होमबा। ओ सोलोंथाइ मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो सोलोंथायाइखौ लाग्रोयो बिमा नङा होमबा। बिमा बिफानिफ्राय दा बिमा बिफाया जेरैबायदि सोलोंथाइ होगोन ओ गथ'आ बेजोंनो थांगोन। नों मोजां गावनि गथनो मोजां सोलोंथाइ थाइ होयोबा बियो मोजां ओंगोन हाथिगाव मोजां बिमा बिफाया सोलोंथाइ होयोब्ला बेयो मोजाङैनो थांगोन। दा सोलोंथाइ होनना बुङोबा गावनि बिमा बिफाया गावनि गथखौ मावनाय दांनायनिफ्राय लानानै फरायनाय जानाय लोंनाय नङाहोमबा आ आ गावनि गथखौ जुदि मोजां सोलोंथाइ होयोबा ओ जानाय लोंनायानो होन ओ जानाय लोंनायावबो गोबां रोखोमनि बिमा बिफाया दानि दिनाव सोलोंथाइ होनांगौ बा फोरोंनो दङआरो जोंनि बर' समाजाव जाय बिमा बिफाया मोजां सोलोंथाइ होनो हायाखै बैसोरनि गथफ्रा दायो ओ निसा बेसाद लानायाव गफनानै दङ जाय बिमा बिफ फाया मोजां सोलों होबोदों गावनि गथखौ मोजाङै ओ मा होनो दिथा होदों बा ओ बेंनानै लानो रोंदों बा मोजां गियान होदों गियान सोनानै होनो रोंदों बैफोरबायदि गथफ्रा माने ओ बिमा बिफानि बुंनायखौ गोसोआव लानानै बा बिमा बिफानि ओ खोथाफोरखौ मानिनानै ओ मोजाङै फरायनाय बा गोबां बायदि जि रोखोमनि सोलोंथाइखौ लागासिनो नङाहोनबा
औ
आं सानो सोलोंथाइ सोलोंथाइ हिसाबै मेनआव आं गोनांथारा ओ फरायनाय नङा होमबा दा जाय सु सुबुङा ओ लेखानि रोंगौथि गैया बा लेखानि जेबो सो सोमोन्दो मिथिया बै बायदि ओ सुबुङा अहंखार जायो नङा होमबा बे फोर बायदि सोलों बैफोर ओ बायदि सोलोंथाइ गैयि मानसिफ्रा गावनि बुंनाय गावनि बुंनाय फोरखौल ओ जाजानो गुबुननि खोथा खोनासङै बैफोरबायदि जायो आरो जेनेबा जाय मानसिनाव ओ लेखानि सोलोंथाइया गैया आरो नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै फंनैसो बुंबावनो हागोन ना?
नोंथाङा माखासे मोजां मोजां खोथाखौ बुंलांबाय सासे गथनि जानाय लोंनायावबो बिमा बिफाया माखासे मोजां सोलोंथाइखौ होनाया गोनांथि दङ ओ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो गोबां उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा निसा जिनिस लानानै ओ गावनि जिउखौहाय खायसेया उन्दै बैसोआवनो खोमानोबो गोनां जादों आरो खायसेया माखासे देहायारि जेंनायाव भुगिनो गोनां जादों जाय जोंनि ओ समाजनि बा हारिनि हारि मोन सेनि मोनसे बेराम बादि अब्ला बै गथखौ मोजाङै दैदेननो थाखाय बियो बिमा बिफाया सोलोंथाइ होनांगोन आरो नोंथाङा दहाय जेरैबाय बायदि बेनिफ्राय आरो नोंथाङा बुंदों जायनोखि ओ लेखा फरानि सोलोंथाइ गैया बिसोरो गावनि खोथाखौल जाजानो लुगैयो नङा होनबा ओं बिसोरो जेब्ला बो थारखौहाय सायखनो माब्लाबा समाव सोरबा सोरबा आरो बयनिबो बेलायाव जाया। ओ एसे ओ जेनेबा गुबुननि बुंनाय खौहाय गनायनानै लानो राजि जाया गावनिखौल जादों होननानै सानो आरो बैसोरो अं अं जाथारो। ओ दा खायसेखौ बिदि नुयोब्लाबो नाथाय खायसेया बेबादि जाजोबा आरोना जोङो नुनो मोनो जायनिखि सोलोंथाइ गैया बैहाबो जाय नि नखर बा समासा मोजां बैफोरबायदि समाज बे बै सुबुङा ओ नोरोम आखुनि जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेब्लाबो गिदिरनि बा गोरोंनि खोथाखौ गनायनानै नै लानायखौबो जोङो नुनों नोननाय जायो आरो
औ
बिनि
थारैनो नोंथांनि बुंनायफ्रा सैथो।
औ बेनिफ्राय आरो जोङो बेफोर सोलोंथाइनि अनगायैबो माखासे बाहेरा सोलोंथाइ जेरैहाय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनोबा मा मानि गोनांथि ओ जेरैहाय राइ ज्लायनाय। मानो होनब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला गावनि बिमानि रावाल' सोलिजोबा नङा होमबा? अब्ला बियो बै जायगायाव थाङोब्ला ओ गुबुन राव सोलोंनानै लाथारनो गोनां आरो लोगोसे गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बै सिनाय मोनै मानसिजोंहाय माबोरै रायज्लायनांगौ माबोरै सोंनांगौ माबोरै आखल आखु दे खायनांगौ बेखौबो बेहा सोलोंना लानाया सासे सुबुंनि थाखाय जोबोरैनो गो गोनांथार मानो होनोब्ला जों गामि गफासि सिङाव थानानै संसार जानो हा हाया दसेब्लाबो बबेबा समाव जोङो गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जाथारो आरो दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माब माबा बुंगोन नामा?
दावबायनाय दावबायनाय नोंथाङा जि बुंदों बेफोर खोथाया सैथोआनो बबेबा मोनसे बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनो बा गावनि ज जायगानिफ्राय बबेबा मोनसे हान्थिनो थाखाय गोबां रोंगौथि थानांगोन गोबां सोलोंथाइ थानांगोन रायजायनायनिफ्राय लानानै रायज्लायनायनिफ्राय लानानै बाव थांनानै माबायदि सोलों माबायदि सोलिहैनांगोन माबायदि मा खामानि मावनो गाव रोङो आंनाव मा सोलोंथाइ दं बेफोरखौ सोलोंथाइ लाखानानैसो बा रोंखानायनि उनावसो थांनो नांगौ आरो मान
बेफोर सोलोंथाइखौ नोंथाङा ओ लाग्रोजोबनांगोन। गुबुन जायगायाव थांनोबा माबायदि हान्थिनो रायज्लायनायनिफ्राय लानानै दानि दिनावथ गावनि बिमानि रावा बहाथो सोलियो नङा होमबा?
औ
ओमफ्राय आगनसे हरनाय ल लोगो लोगोनो गावनि बिमानि रावा बा जों गावनि रायज्लायनाय रावा माने सोलिहैयै जायो आरो दानि दिनाव मबा गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जाथिनि नों रायज्लायनायखौ सोलोंनानै लानो गोनां जायो।
माने होनबोब्ला बैजों रायज्लायनायाव ओ बैखौ बुजिहोनोबो नांगोन नङा होमबा? मानो होनोब्ला बैसोरो जोंनि रावखौ रोङाबो जानो हागौ बा बुजियाबो जानो हागौ अब्ला जों जुगाजुग खालामनो थाखाय दान जोङो बैसोरनि रावैनो रायज्लायनाया गोनांथिथार नङा होमबा?
औ नंगौ।
बिदिब्ला बे सावरायनायखौ बाहाय दोननोसै नोंथां
जाखोन नोंथां ओम दे बिदिब्ला
औ
औ